हेल' हेलौ हेल'
हेल'
नोंथाङा खोनादों ना
अ आं दासो खोनादों नोंथां
अ ओनिफ्राय आं माबा मोनसे खालामबाय दं नामा
आङो दायो जेबो खालामथ'वाखै आं दायो ओरैनो दंथ'यो अ नोंथाङा खोनायाखै नामा
आङो खोनादों नोंथां
अ आं दायो ओरैनो दंथ'यो आं जेबो खालामथ'
अ नोंथ खबरा माबोरै अ ओंखाम जाबाय नामा
आङो जाबाय नोंथां नोंथाङा जाबाय ओंखाम
हेल'
हेलौ औ खोनादों दराये बुंलाय नोंथां
हेल'
हेल अ खोनादों खोनादों नोंथां
खोनायाखै
हेलौ अ आं खोनादों दे बुंलाय औ हेल' खोनादों
हेल' खोनायाखै
हेल'
औ औ खोनाबाय नोंथां दे
औ
ओं एसे एसे खोनायाखै